हेलौ नोंथां
औ ओ नोंथाङा खोनादों ना औ
औ आं दासान्दि थिगैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ आं नोंथां खौ दिनैनि बेे समाव कल खालामनायनि जाहोनाव जाहोनानो जाहैबाय आं नों थांजों आं नोंथांजों बिदिनो बर'नि न'खरनि सोमोन्दै सुंद'यै सावराय रायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां औ बिदिनो जोंना बर'नि न'खर होनोब्लाथाय गोदोनि बर'नि न'खर हर आरो दानि बर'नि न'खरखौ जोङो जोबोर सोलायनायखौ जोङो नुबोनो मोनबाय
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि गेजेरावनो आं नोंथांनो मोननैसोखौ फोरमायना होनसै जेनेबा जोंहा ओ बर'नि न'खर जानांगौब्ला गोदोहाय जोंहा गिबियावनो थानांगोन बाथौसालि
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बेनिफ्राय जोंहा बेनि सानजाहाय थायो ओ बाख्रि न' बे बाख्रियावनो जोंहा बोसोराव आबाद मावनानै मोननाय जा फिथाइ बे खौ जोंहा बेवहाय सोना दोनजोबनाय जायो बेनिफ्रायनो जोंहा ओ एसे एसेहाय दिहुननानै जाबाय थानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बेनि साहा जाय थायो इसिं न' इसिं न'निफ्राय औ इस इसिं ओ इसिं सिं नआव थायो बेनिफ्राय जोंहा सोनाबाहाय थायो ओ जोंनि ओ थाग्रा न' एबा जोंनि ओ ओ न'खरनि ओ गाहाय सुबुं थायो जोंना साहा साइद जाय बेनि गुबुन सुबुंफोरा थायो जोंना सोनाब साइद जाय बिदिनो जोंना खोलाहा साइड जाय थायो। ओ गलि मोसौ गलि ग्रोम ग्रोम मोसौ गलि गोथायोमोन गोदोनि समाव नाथाय जों दानि मुगायाव नुनो मोनला बेनिफ्राय जोंहा बर'नि न ' न'खराव आरो थाबावोमोन गोदो जेखाय खबाइ बे बेजों लोगोसे दिंखिसालि उवाल आरो ओ बिदिनो गोबां ओ सिसानसालिफोरबो जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बेफोरो गासिबो गोमालांनो हमाखैमोनब्लाबो गोबां ओ बेसादफोरानो गो मालांनो हमबाय बेफोरनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनिसिम सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन होन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जेरै जोंनि दानि जेरै गोदोनि बुङोब्ला गोदोनि जाव बर'फोरनि न'खराव जेरै हानि एबा बाथौसालिया ह जायोमोन नङा होमबा नोंथां सिजौआव जेरै सिजौ सालिया जेरै हानि जायोमोन साफा लिरनानै जोङो साफा साथिहोयोमोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बाथौ बा थौ सिजौसालिनि बागै बुङोब्लाथ' दानि जुगाव जोङो पाक्का जेरै दा एबा सिमेन्टजों दामि बेफोरजों दाना दाजानाय बेफोरखौ पाक्काया एबा रिंस सोनानै गोजौ स्रां स्रां साफा नुनायनि थाखाय जोङो बेखौ समायना नुनायनि एबा बा साजायनायनि थाखाय बेखौ ए नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो गोदो न'आव जोंनि गारजेन एबा जोंनि गाय गहला थानाय न'वाव साहानि न' होनोब्लाथ' जोंनिया गोदो थोरिनि न' नङामोन होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो दानि जुगावथ' थोरिनि न' एबा प्लास्टिकनि न' नुनाया खमै नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव पाका दा जुगाव इटा जों एबा सिमेन्ट अन्थाइ बालाजों लुफुंनानै लानो हानायसो नुयो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदो गोदो मो मोगो गोदो आबै आबौआ मोसौ गलि गलि लायोमोन दानि जु थ' जोङो गासैबो नङाबाबो खमैबाबो ओ बाहेराव थानाय एबा जों जा साख्रि एबा जों आखायाव मोनसे खामानि लानानै थानाय थायो। नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो सम होनो मोसौ बोरमा बोखथिंनो एबा मोसौ बोरमा लानो सम होनो हाया नालाय नोंथां बेनि थाखायनो गासैबो सुबुङा नङाबाबो खायसे खानैखौ बांसिनानो बेबायदि मोसौ बोरमा लानाय नुनो मोना आरोना नोंथां बेबायदिनो बिदिनो गोदोनि आबाद मावनाय गोदोनि समाव गु जोङो ज' ज' सावरि जालायोमोन आबाद मावलायोमोन बेनिखायनो जोंनि न'खराव जेरै माइ दु ब्लि एबा माइ बाख्रि बुंफुबना था थायोमोन बेखायनो माइ दुलि एबा माइ बाख्रिया जेरै बयनि उनाव न'खर न'खर थायोमोन दानि दिनावथ' जोङो जेरै आखयाव मोनसे खामानि लाबाय गुबुनाव थाबाय थिग बेबायदिनो जोङो माइ दुलि जोंनि न'खराव बांसिनानो दा नुनो मोनला आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो थिग जोंनि न'खराव दानि आइजो गोदोनि दानाय लुनाय बा जेखाइ खबाइनि बागै बुङोब्लाथ' नोंथां गोदोनि मानसिया एबा आबै आबौमोना। ना आबैमोना बा गोदोनि मानसिया ना गुरोमोन। एबा जोंनि लकेल ओंख्रै खां थिंनानै खारदै खारो बेबायदिनो बबेबा माबा मैद्रु खारदै खार रै जानोबा हलानो गास लायब्रनि होननानै जेखाइ खबाइआ थाखायायोमोन गावबा गाव गुरब्र बानो मोनजानाय हाख'र हाला दैमा दैसायाव बबानो मोनजानायमोन। थिग बेबायदिनो गोद दोनिया आबैमोना जोंखौ गुरब्रबनानै जाहोनाय लकेल ना लकेल ओं ख्रै लकेल ओंख्रि गोबाब जाहोबोनायमोन। दानि जुगावथ' जोङो बांसिनानो उम जेरै खा रदै खारै बेफोरदि खारैजों संजानाय ओंख्रिखौनो बुहुतआनो खम जानाय नुनो मोनो। दानि जुगाव थाव जों थावसो बांसिन जानाय मोन नुनो मोनो आरोना नोंथां। थि बेबायदिनो जों गोदोनि आबै मोनोना ना गु रोमोन। दानि आइजोफोरा खमैबाबो ना गुरनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। थिग थिग बेबायदिनो गोदोनि आबैमोना एब बा आबैमोननि फिसा फिसौफोरखौ हर हरफा सानफा हिसान दान नाय सोलोङोमोन। बेखायनो आबै आबौ आबैमोननियाव बेबायदि हिसाननि जा जन्थ्रना नांगौ जेरै ततकाल मुस्रा जोन्थोर बे फोर जा जग नांगौ बेफोरो थाखायोमोन आबैमोन आबैमोननियाव दानि जुगाव खमैबाबो ओ बेफोरखौ आइजोफोरखौ दाफुंनाय एबा सोलोंनाय नुनो मोन ला। मानोना दखान गलाफोरावनो बायना मोनो जा इनद्रा दि जोंनि साइन्स टि उम बोगियानफोरा दिहुननाय मिसिं जेरै इण्डास्ट एबा खलखुसिफोरावनो दाना दायो बेफोरदिखौ मो दायो नालाय बे गुबुन हारियाबो दायो बर' हारियाबो दायो बेफोरखौ दानानै जोंनि दकान दला फोराव बाजारफोराव फानो नालाय बे खौनो आइजोफोरा बायनानै गानो ओंखायनो न' न' बेफोरखौ दानानै गाननाय नुनो मोनला आरोना। नोंथां गोदोनि जुगाव बुङोब्लाथ' आबैमोना हरफा सानफा जोंनि जा गाननाय दख'ना थावसि बेफोरखौ न'आवनो दानाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां दानि दानि जु गाव बेफोरदि आइजोफोर दानायखौ खमो नुनो मोननाय जाबाय आरोना नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोल जा आइ नोंथांमोननि सोलजा दाबो बेबायदि आगजु एबा बे बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरा दोङो दोंबावो नामा नोंथां?
औ।
अह।
नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दानाय लुनाय एबा जोथोर बेदिनो ओ बिदि बेखौ जोङो बाराखौ नुना मोनला नुयोब्लाबो जोङो ओ सोरनावबा गामिनि न'खर सोरनावबा सोरनावबाल'सो नुना मोनो आरो जाय न'खराव नुना मोनगोन बे न'ख खरा जोंनिया बांसिनानो साख्रि बाख्रि गैजायि बिदि न'खराव नुनो मोनसै नाथाय ओ बे गोमालांनाया जोंनि जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला सानसे समाव बिदिनो
औ औ।
जेनेबा जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ मोनथिनाय नङा। माबायदि गोदो माबायदि सोलियोमोन गोदो माबायदि सोलिना दंमोन जि दाना गाननाय होनोबोला बिसोरो सानगोन ओ माबायदि दाना गानो बिसोरनिफ्राय बिसोरनि खुगा सोंथि फैगोन माबोरै दानानै गानोमोन जिखौ न'आवनो माबोरै दायोमोन माबायदि दानो हायोमोन
औ जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ बिसोरबो दानानैहाय बिसोरबो इयुन जोलैनो खिथिफिननो हागोमोन एबा दि न्थिफिननो हागोमोन फिन ओ बिदिनो सोलिलांबाय थानायब्ला जोङो बर' हा मुवाबो जोबोर मोजाङै थागौमोन होननानै आङो सानो। नाथाय जोंनि बेफोरबायदि गोमालांनायनि जाहोनावनो जोंहा गोबां ओ गोहोम गोग्लैगोन होननानै आङो सानना लायो बिदिनो जोंना जेखाइ खबाइनि बेलायावबोहाय ओ बिदिनो ओ जेनेबा जोंना दानि मुगायाव गोबां सुबुङानो ना गुरना जानो सम गैला बेनि थाखायनो जोंहा ओ ओ ना गुरना था जानो ओ समखौ जोंना ओ बेलेग खामानि ओ न'खराव जेखाइ खबायाइनि थाखाय मानो गोनांथि बेफोरखौ ओ नाबो जों बाजारावनो मोनखायो बेनि थाखाय जोंना जेखाइ खबाइखौबो न'खराव दोननायखौ जोङो नुनो मोनला बिदिनो औ बिदिनो बिदिनो गोबां ओ बेफोर गोमालांबाय थायोब्ला आङो सानदों जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय गोबां गोहोमखौ गोहोम गोग्लैहैगोन होननानै आङो साननानै मोनो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो औ।
बिदिनो जोंना बर' न'खर ओ बर' न'खर जानाङोब्ला गोदोनि दिनाव गासिबो थाजोबनांगौमोन अब्लासो जोंना बर' न'खर होनो आरो बर' न'खर होनोब्ला जोंना गासैबो ओ जोंनि हारिमुआव गोग्लैनाय बर'नि हारिमुआव गोग्लैनाय गासैबो जिरादानो जोंना बर'नि न'खराव थायोमोन गोदोनि मु गायाव नाथाय ओ जोंहा ओ दानि ओ सुबुंफोरा बर' बर' होननानै बुङोब्लाबो नाथाय बिसोरनियाव ओ खायसे खायसेनियाव बर'नि हारिमु होनब्ला मा होन मा जायो बेखौनो मिथिया जालांबाय जोंनि बर' सु बुङा आरो बेजों लोगोसे बे औ बेजों लोगोसे बेसोरबायदि सुबुङा ओ बर' हारिमुखौनो मिथियाबा बर'नि ओ मा गोदो न'खराव मा थायोमोन गोदो बिदिनो ओ न'खराव मा जों सोलियोमोन बोरै सोलियोमोन जोंनि आबै आबौआ बेखौ बोरै मोनथिनो बेनि थाखायनो जोंना ओ बिदिनो बर'नि ओ न'खरफोरावबो गासैयावबो जोंना जि दानाय बिदिनो ओ खायसे खायसेनि न'खराव जोंना बिदिनो बर'नि दामजु बेदि बायदिसिनाखौ थानांगौ होननानै आं साननानै लायो आरो औ बिदिब्ला ओ नोंथां जों ना समाबो
औ औ औ औ गोजोनथों नोंथांनिसिम उम।